औ खोनादों
औ औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ फ्रि दङ आं
औ फ्रि दङबा गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायजागोन दा
औ जायो दे
गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंनिया आइजोफोरनि गाननाया आलादा जायो बेनि उनाव हौवाफोरनि गाननाया आलादा जायो आइजोफोरनि गाननाय होनोब्ला जेनेबा आइजोफोरा लांगा आरो अग्रोम दख'ना गाननाय जायो बेनि उनाव लांगाजों आर'नाइ फालि बा गुबुन गुबुन फास्राफोरखौ लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इन्दि सिखौ लानो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बेनि उनाव हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' गामसा बेनिफ्राय आरो आर'नाइ लाफायो बेनि उनाव आरो सार्ट बेनिफ्राय आथिखालाव दा जे गोदानै जेनेबा आर'नाइ गस्ला ओंखारदो बेफोर खौ गाननायखौबो नुनो मोननाय जायो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायखौ इसेबां माने माने फुजा फोरबोफोरावसो गाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
उम नंगौ
औ बेनिफ्राय नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
गाननाय जोमनाय
औ औ नंगौ दा
गाननाय जोमनाय होनबाथ' जों बर'नि फारसे नायनो थाङोबाथ' दा नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो
औ
गामसा दख'ना बेफोरनो नङा होमबा?
औ नंगौ
बेजों लोगोसे जोंहा मोदोमाव लानाय बायदिसिना जिबो लायो जोङो
औ
फालि होनना बुङो जोङो सोरबा आर'नाइ होननानै बुङो
औ
सोरबा फास्रा होननानै बुङो
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन गुबुन नाम दङ आरो।
औ।
ओमफ्राय जोंना दख'ना दख'नायाबोथ' गोबां रोखोमनि नामबो दङ।
औ नंगौ।
औ।
ओमफ्राय थिग बिदिनो दा बर'निखौ दोनथ'नानै बा गुबुननि गाननाय जोमनायखौ नायनो थाङोब्ला गथ' हौवासाफोरनाबो जेरैबायाददि लंपेन्ट ओमफाय उम सार्थ
गस्ला होनना बुंजायो आरो।
औ औ नंगौ।
दा बेफोरबायदि मोननो थाङो आरो बेजों लोगोसे गोजां बोथोराव गाननाय जेकेट सुइटार बायदिसिना दङ आरो।
बे औ। दे बुंल नोंथां।
बर'निफ्राय जोङो जि बानायो बा बायदिसिना ओ दिहुनो बेफोरो जोंहा खायसे खायसेया इन्दि इन्दि सिनिफ्रायबो बानायनाय दङ आरो इन्दि खुन्दुंनिफ्रायबो
औ औ नंगौ।
गोदोनि समाव इन्दिनि खुन्दुंजोंहाय गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय उलनि जि बेफोरबायदि। बानायोमोन आरो। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ना? बे इन्दि खुन्दुंखौहाय उम। माबायदि बानायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
इन्दि खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो माने एम्फौ फिसिनो नांगौ। बेखौ एम्फौखौ फिसिनानै जेब्ला माने एम्फौआ मोनगोन ना अब्ला बेखौ माने फिथोब थोबनो थाखाय दोननाय जायो जेब्ला माने फिथोबा थोबबायना अब्ला बेखौ माने जोंनाथ' सानब्रै सानबायायालासे दोनो। जेब्ला फिथोब थोबनोसै अब्ला बे फिथोब सान्दुं ओ सान्दुङावबो होयो जोंना माने बे एम्फौखौ दिहुनग्रोना लाबाय लानानै बेनि उनाव दैयाव रुनाय जायो। रुनानै बा सोरबा सोरबा होनो संख्रि होनानैबो रुनाय जायो होननानै।
औ
ओमफाय बेनिफ्राय ओ बेखौ रुना लाबायना लानायनि उनाव आरो ओ उनाव बेखौ मोनसे मोनसेखे दिहुनलांबाय थायोनो
उम
दाङा नाथा ना मा होनोमोनथाय बे माने सुनलांबाय बाय थायो आरो थुनलांबाय थानानै बेनि उनाव मोजाङै बेखौ ओ थुनखांनाय जाबाथाय दसे सान्दुं होयो। सान्दुं होनानै बेखौ सोङो। सोंनानै बेनि उनाव जिखौ दायो।
औ बि ना
औ बेनि जिआथ' औ दे बुंनाय नोंथा
बैफोर दख'नाफोरखौ गाननाय दख'नाफोरखौ बेफोरखौ माबायदि दायोमोन खुन्दुंजोंहाय माबायदि सोंनानै नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा आगरफोरखौ माबायदि एरोमोन?
अ गोदोथ' जेनेबा दानाय होननानै बुंनो थाङोब्ला बांसिन माथानिखौनो दायोमोनदां। आंबो माने बेस्ट एसेबां माबा मिथिया थेवबो माने आं जेखिनि मिथियो बेखिनिखौ बुंनानै
औ जेखिनि मिथिगौ बुं
माने गोदो माथानि दायोमोन होननाय खोनानो मोनदों आरो आंना बांसिनानो जेनेबा गाबफोर फोनोब्लाबो बेखौ माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायसो गाबखौ फोननाय जायो। जेनेबा ओ मेफ्राय फिथाइ बेनि उनाव थाइगिर थाइगिरनो माबा ओ थालिरनि जे बे मा होनो आथाया बेखौबो माबानाय जायोमोननो। फोननाय जायोमोननो। बेनि उनाव आरो गोबां दंब'यो माने मुंफोरखौ मिथिजोबा बिदि माने जायगा लाना जायगा आलादा आलादा दा जायोना मुंफोरा
ओ
माने‌ ओ दसे सम सोमनानै दोनो बा हरसे सोमनानै दोनो। जेब्ला गाब जायो अब्ला माने ओ जि दायोमोन आरो बेखो माने बेफोद थ' आथिखालाव गैला जोंना माने ओ जेनेबा हाथाइ बाजारनिफ्राय मोननायफोरखौसो माने डाइरेक्ट माबा बायनानै दाखायो।
ओ नंगौ ओ दानिफ्रा दान होनो। बानाय जाबाय खोमा। खायसे खायसे रोंल्लानो खोमा मा थिग।
मा थिखना जा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनो रोङा आरो ना।
औ। बिदिन थग। माने सोलोङाबा रोङा ओननाय बायदि। आरो न'आव रावबो थायाबा। बेबो दोंङो ओननाय बादि आरो बेबो दा बेफोरनिबो उम।
बेनि थाखायबो माने ओ दाया आरोना सम सोरबा सोरबा माने समा सोलाबा होननानै बिदिनो माने जोंनि न'आवबो रावबो दानाय गैया बेनिफ्रायनो। जोङो माने ओ दानाय गैया नालाय बिसोर न' जोंबो सोलोंना लानो मोनदिया बे बाय बिनो माने जों गोरोङा आरो। एनि उनआव माने।
ओ खिन्थु आखाइजों दानाय बा न'आवनो दानानै गाननाय गावखौनो एसे गोग्गानाय मोनो आरो मोजां नाङो माने। गाव दानानै गाव। दिुहुननानै जुदि गानोबाथाय जेखि जाया आरो। दनाथ' सोरबा-सोर। सोरबा गाव आखायजोंनो गस्ला बायदिसि ना बानायना हेबनानै। सोरबा आ बायदिसिना। बाननाय दङ। गोग्गानाय बायदि मोनो आरो। बिसोर गावसोरखौ माने मोजां नाङो आरो आं बानायनानै आंनो गाननो मोनदों होननाय बायदि।
औ औ नंगौ मानोना औ नंगौ। माने बेफोर माने। निजायनो बानायनानै बा हेबनानै फाननायनि गेजेरजों माने बुहुद जेनेबा रांखान्थि जे मा होनो फैसाबो खामायनो हायो आरोना।
औ नंगौ उम।
नों ओरैनो जना थास्लायस्लाय। माने जिब फोर औ दे बुंलाय नोंङो।
गोदो बर'फोरनि बे गाननाय गामसा बेवहाय आगर नुयोमोन होनना खोनादों आरो दाथ' नुआनो दां ना। बे आगर नुयोमोन होननाया नंगौ ना नङामोन। नाथाय ओ।
आगर। आगरथ' नुवाखै जेनेबा दंमोन जानो हायो। जेनेबा ओ दाथ'। नुयो दा जेनेबा बे हाजो आग'रा बेखौ होनाय जायो बे आर'नाइनि जे आगर। हाजो आगर होनोना? बे खौ माने होनाय जायो। बे बुंनो थाङोब्ला माने औ बेफोरबो आगराबो गोबां रोखोमनि दोङो जेनेबा हाजो आगर, जेखाइ आगर, बैग्रि बिबार, बेनि उनाव मावजिनि मावजि आगान मोनदां बेनि उनाव बैग्रि बिबार बेफोरबायदि गोबां माने रोखोमनि आगरफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। बेफोर आगरा माने आथि खालावबो दङ। आरो गोदान गोदान आगरफोरबो मोनो जै जेन'बा जुमखा जबा बिबार बायदिफोरखौ मोननाय जायो आरोना।
उम। बिदि गामसाफोराव उम बांद्राय नुवानो होनबा आगर बे आर'नाइनि हाजो आगर उम बेल'सो दङ आरो। उम।
बे दिनाव बेफोरबो माने गाननाय जोमनायफोरा जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय ग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोलैनानै जेरै आइजोफोरा गोदोथ' लांगाखौनो गानखायोमोन ना? सि लांगा आरो अग्रं दख'नाखौनो गानोमोन आथिखालाव माने बे फोरखौ गाननायखौ माने खम नुनो मोनो आरोना। माने ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा सिख्लाफोरा बुंनो थाङोबा ओ जिन्स गानो टप्स टप्सफोरखौ गानो। बे नटि सार बेफोरखौ ओ जेन सार्ट बायदिफोर गान्नायखौसो नुनो मोनो आ रोना?
औ नों नों थां मोनसे सोंथि आरो बेनि गेजेरावनो। मा होननानै बुङो उम गोबाङानो मिथिया आंबो नुखांबाय खायसे मिथियै मानसि माने अग्रन दख'ना अग्रन दख' नानि बि बागै एसे बुंलाय। सोर गानो माने माने मानो गाननाय जायो? उम।
अग्रं दख'नाखौ जेनेबा बुंनो थाङोबा सानजारिफोरा गानो होननानै बुङो आरोना? बुंनो थाङोब्ला। बेनि उनाव ओ गोबां जायगायावनो गाननायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बे दख'नाया जेनेबा न'आव गानबाथाय माने गुसु जेनेबा कमफर्टेबोल जायो आरोना। गरमफोरबाबो गाननो हायो होननानै बुङो। जोंनावबो माने अग्रं दख'नाखौनो बाहायनाय जायो बेनिफ्राय मबाफोर बायजोआव ओंखार लांबासो बा फुजा फोरबो थाबासो लांगाखौ गाननाय जायो आरो। थेवबो खायफा खायफा जेनेबा बुरै फोरा ओ माने अग्रन दख'ना बेखौनो गाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
उओम माने बेखौ सानजारिफोराल'सो गानो आरो ना बां बांद्राय
बांद्राय औ बिदि बुंनाय दङ आरो ना फानजारिनि दख'ना होननानै जोंनावसो आरोना बिदि जायाबो ज नङाबो जानो हागौ
खायसे मानसिफोरा माने अगं दखनाखौ जोंनिफोरा गाना होननानै बुङो आरो जोंनि मानसिफोरानो बेखौ गुबुनफोरासो गानो बिदि होननानै बुङो आरो
दख'ना होनो माने बेखौ जोंनिथिं जाय। ए जोंनि जायगायाव गानो आरो आरोना जों बुंनो थांबासो गावखौनो माने जोंथिं सानजारि होनना लायो जेनेबा
उ
गवलफाय बिदि
उ जोंनिसिंबो जोंनियाबोथ' सानजारिनो गोलैखायो जोंनाबो आइआ अबेावं दख'नाखौनो गानो आरो न'आव थाबाथाय गोदोबो गानोमोन आबैमोनाबोथ' दा अगन दख'नाखौनो गानो बिसोरथ' दख'ना होननायखौनो मिथिया जोंङोनि आबैमोना ओमफ्राय बै समाव आं बै सासे मानसिजों एसे जेनेबा ओ बुंदोंमोन आरो जेनेबा अवग्रं दखनाया बर'निनो होननानै
औ नंगौ बर'निनो बे दख'नाया
औ ओमफ्राय बे फोथायाखैमोन आरो माने बर'नि नङा बियो बिदि होननानै बुंदोंमोन आरो
औ औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायनाा ज औ औ हाब
नोंांसिमबो
उ